हेल'।
औ।
नोंथा ङा बोरै हाय दङ
मा। होनदों नोंथाङा।
अ नोंथाङा बोरैहाय दङ' बुंदों।
अ मोजां दङ नोंथां।
खोनायाखै। अ बिदिब्ला नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोना। औ नोंथाङा आंनि रायज्लायनायखौ खोनादों ना।
औ खोनादों।
अ माने आं नोंथांखौ मोनसे आयदानि सायाव रायज्लायनो होनानै कल खालामनाय जादों नोंथाङा सम दङ ना।
औ दङ सावरायनो हागोन दे।
औ थारैनो दा जेनेबा जोङो बैसागोफोर बायदियानि सायाव एसे सावरायनो नामा नोंथां।
औ सावरायनो हागोन नोंथां।
जेनेबा ओ बुंनो थाङोबा जोंहा बैसागो फोरबो ओ बे बैसागो फोरबोआ माने जोंनि बर'फोरनि थाखाय गोदोनिफ्रायनो जोंहा फालिबोखायो जोबोद गाजा गोमजायै नङा होमबा।
औ नंगौ।
अ। बुंनो थाङोबा थिग बेबादिनो जोंनि ओनसोलफोराव माने बर'फोरा माने बैसागोखौ मोननै बाहागो खालामनाय जायो जेरैहाय मोसौ बैसागो आरो मानसिनि बैसागो आरो। ओ जोङो मो मोसौ‌ बैसागोखौ गिबियाव फालिग्रोनाय जायो जेरैहाय जों मोसौ बैसा बैसागो फालिनायाव ओ मोसौ बैसागोखौ सैथ्र' दाननि जोबथि सान एबा दिनाव फालिनाय जायो आरो।
औ।
ओ जोंहा बेयाव मोसौखौ थुखैनो थाखाय गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथाइफोरबो नांगौ जायो आरो। जेब्ला। जोङो मोसौखौ थुखैगोन बे दिननि सानसे आगोलाव एबा सानसे सिगाङाव सिगाङावहाय जोङो माने बे नांगौ जानाय फिथाइ सामथायाइफोरखौ माने जोङो बुथुमनानै ओ दोनफैखानाय जायो आरो
औ
बेनि उनावहाय जोङोहाय जेब्ला बे ओ मोसौखौ थुखैगोन बे दिनखालि माने फुङावनो सिखारनानै मोजाङै दुगैस्रां लोबस्राङै माने जोङो मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो जेरै बेयाव बेनि सिगाङाव जि रोखोमनि नांगौ रोखोमनि फिथाइ सामथाइ बुथुमना दोनफेरखादोंमोन माने बे फोरखौ जोङो मोजाङै मोनसे आइजेङाव सुनानै हानानै बेखौ माने जोंनि ओनसोलफोराव ओ मा-मालाबो सुनायखौ नुनो मोनो आरो अ बेजों लो लोगोसे जोंहा मोसौखौ बे मोसौफोरखौ जोङो मोसौ बैसागुआव थुखैनाय जायो बेखौ जोङो फोथार लां नानै जाम्फै एबा नाला फुख्रिफोराव जों थुखैहैनाय जायो आरो। बेजों लोगोसे जोंहा बे मोसौ थुखैनायाव गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथाइ बुथुमदोंमोन जेरैहाय फान्थाव दिग्लिलिथि फाइनालाव बिदिनो थाराय दिग्लिथि आरो बेफोर दिग्लिलिटिजों मानो जोङो मोसौखौ बुनाय जायो आरो जोंहा बे मोसौ थुखांनाय समाव मोनसे ओ गोदोनिफ्रायनो सोलिबोननाय जोंहा खुगा मेथाइ दंखायो नङा होमबा।
औ दङो।
जेरैहाय लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एरबाय था माने बि माने जोंहा गोदो गोदायनि फ्रायनो माने मोसौ थुखैनाय समाव ओ खुगा मेथाइ मोनसे दंखायो आरो जोंहा। ओ बेजों लोगोसे जोङो मोसौखौ फोथाबो फुननाय जायो बे फोथाखौ मानो फुनो होननानै बुङोब्लाथाय जोंहा, थिग बेबादिनोहाय गोदो जेब्ला मोसौनि बिगोमाया मोसौखौ, हगारनानै हरो बेदिन बे हगारना हरनाय समाव माने अरनबारिफोराव मोसा लख्राफोरा जानो नागिरोमोन आरो जेन बिदि फथा फुननानै जाया फुनना हरबाथाय माने बिगोमानि न'आव मोसौ मोज मोजाङै सफैनो माने बेफोरबायादिखौ जोंहा फोथायनानै दासिमहालागै माने बे फोथाखौ फुननाय जायो आरो। ओ बेजों लोगोसे आरो जोंहा बे जाय दिनखालि मोसौ थुखैगोन जोंहा बे दिनखालि जोङो मोसौखौ जोबोद उदाङैनो खानसेनि थाखाय हगारना होनाय जायो। बेजों लोगोसे जोंहा बे मोसौ थुखै खांनानै जोङो मोसौनि फागाखौबो बावनानै माने गोदानै फगा लगायफिननाय जायो आरो आरो जोंहा बेजों लोगोसे बैसागोनि सेथि खालाराव जोङो ओम गामिनि गेदेरफोरखौ माने जोङो रायजो राजाफोरखौ माने जोंनिख्रुइ गेदेरफोरखौ माने जोङो बोर लायो बिदिनो मान होनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो। ओम बेनि ओम बेनि उनावहाय जोङो जोंनि उन्दैफोरनावबो बेबायदि अननायफोर खौ जासिनायखौ जों नुनो मोनो बेजों लोगोसे जोंहा बे बैसागोआव माने गोबां रोखोमनि, ओ मिथिंगायाव मोननाय गोखा गोखै जानाय जे बुङो बेखौ माने जोङो बर'फ्रा फालियो आरो गोदोनिफ्रायनो। बुंनो थाङोबा जोंहा बे गोखा गोखैयाव गोबां रोखो मनि मिथिंगायाव मोननाय मैगं मैगं मेनलाफोर थायो जेरैहाय जोंहा खुंखा, दिंखिया, मानामुनि, खारौ खान्दा बिलाइ मिथिंगायाव जि मोनो माने बेफोर गासै मैगं थाइगंफोरखौ जोङो माने जानाय जायो आरो। बे मैगं थाइगंफोरखौ मानो जानाय जायो होमब्ला जोंहा जेन जोंनि देहा सोलेराव माने बेमार आजार सानाय सुनायफोरा जेन जिनै दाननि थाखाय एबा बे बोसोराव सोमजिया बेनि थाखाय मानो जोङो जानाय जायो आरो। बेजों लोगोसे जोंहा मान सिनि बैसागो मानसिनि बैसागो होनोब्ला जोंहा माने बैसागो बोथोराव जोङो, ओ गोबां रोखोमनि देलाय मालाय जेनबा बेबायदिनो ओ गोबां रोखोमनि दामजु जेरैहाय खाम सिफुं जथा सेरजा थरखा बि फोरबायदि लाना माने जोङो गुन्दैनिफ्राय लाना गेदिरसिमहालागै माने जोबोरैनो रंजा बाजा दिनखौ बारहोहरनाय जायो जेरैहाय बेयाव जोङो स्नि सान लानाय जायो।
औ
बेजों लोगोसे जोंहा माने बेयाव जोंनि ओनसोलफोराव माने दख'ना गोमो फास स्रा गोजा बिदिनो देलाय मालाय माने बैसागो मोसायो जेरै हौवासाफोराबो गामसा गोथां गस्ला गुफुर आर'नाइ फालि बेफोरबायाददि लाना माने जोङो गावजों गाव माने जोंनि ओनसोलनि खाथि खाला ओनसोलफोराव माने बयनावबो न'खर न'खर हाबनानै जों माने ओ गोसो होसारनानै रंजानायखौ जों नुनो मोनो आरो। बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलावबो बैसागु बेबा
औ हागोन नोंथां।
औ नोंथां
औ
बिदिब्ला बुं
थ' जोङो बयबो मिथिखागौ बर'फोरानो बैसागोआनो बर'फोरनि देरसिन रंजाथाइ फोरबो।
नंगौ
बैसागो जानायनि सिगांनो जेब्ला सैथ्र दाननि जोबथा खालार जायो अब्ला जोंनिथिंबो मोसौनि बैसागो
औ नंगौ
बे मोसौनि बैसागु खालामनाय जायो अब्ला जोंनिख्रुइबो मोसौखौ फुख्रि एबा बे नाला लङा, दैमा दैसाफोराव लां नानै बिगोमाफोरा जाहाथे मोसौआ जेबो जाया। खहा जाया लोमजाया साजाया बोसोर गोदान मोजाङै मोजाङै थाङो आरो बेनि थाखाय जोथोन लायो थुखैहैयो।
नंगौ।
बे मोसौ बैसागौ आरो जोंनो गोबां फिथाइ सामथाइ बिफां लाइफांनि बिलाइ आरिले नांगौ जायो आरो बे बिलाइ आरि फिथाइ सामथाइखौ सि मोसौ थुखैनायनि सिगांनो सानसे सिगां रेडि खालामनानै लाग्रोखायो। मोसौ थुखैखालि रेडि खालामनो हायो। मा होनो गोदोनि सोलिबोनाय नेमखान्थि बायदि यै बे फिथाइ सामथाइ लाइफ फांफोरानो जाबाय लाव फान्थाव खाथ्रि बिलाइ खाथ्रि बिबार बिदिनो दिग्लि लिथि बायदि आरो बेफोरखौनो जोंनिखैबो बाहायनाय नुनो मोनो ।
अ नंगौ।
जेब्ला मोसौखौ थुखैनो लाङो अब्ला बेयावबो गोदोनिफायनो सोलिबोनाय बायदि खुगा मेथाइखौबो जोंनि ओनसोलखैबो रोजाबनायखौ नुनो मोननाय जायो ।
औ
आरो मोसौखौबो बोसोर गोदान हिसाबै मानसियाबो बोसोर गोदानबा एसे देलायो नालाय बेबायदिनो मोसौ बैसागुआवबो मोसौनोबो दरबखौबो सानसे सिगांनो बायखाना लानानै जेब्ला मोसौखौ थुखैगोन हैदिनखालिनो गोदान सोलायना होनाय जायो आरो जोंनिखे
औ नंगौ ओ नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों।
थारै नामालै बुंनो अ अ
मानसिनि बैसागो होनबा आरो नेक्स्ट जेब्ला सेथि खालार जागोन बैसाग दाननि
अ नंगो।
अब्लानिफाय जोंना सिगाङावनो फुङाव न'खरनि जाय न'खरखौ सालायो बेङो न'खरखौ सालायो होमबाथ' बिमा फोरानो जाखायो नालाय बिमाफोरा सिगाङावनो दुगैस स्रां लोबस्रां बाथौ थानसालियाव हाबग्रोयो आलारि बाथि सावो बिदिनो गथ' गथायफोराबो आलारि बाथि सावखांनायनि उनाव बोर लायो आरो बिमा फिफाखौ खुलुमो बिमा फिफाफोराबो बोर होयो आरो न'खरनि बाय बाहागिफोरखौबो गथ' गथायफोराबो खुलुमहैयो बोर लालाय लायो आरो गेदेर उन्दै। बिदिनो सेथि खालार खालि बिदिनो मानलालायनाय आरिनाया जानानै थाङो जोंनिखै आरो जेब्ला बैसागोनि नैथि खालार जायो अब्लानिफाय न' न'